खोनादों
औ मानि बागै रायलायगोन?
ओ मानि रायलायनोथाय?
जानाय लोंनायनि रायलाय रायलायनोबा
गासिखोबो रायलायला बायो आरो ख्रि नामा?
ओ गास बो औ औ मा माखौ जानो मोजां मोनो? गासि
अनला अनला दाउ उम सबायजों दाउ सबायजों ना गोरान
औ नाथुर मैथा औ
अ
थास' आय थिं
औ थास'आइथिं। ओमफ्राय थास' बिबारालाय थास' बिब बिबारजों ना
बेखौबो मोजां मोनो।
बिनि उनाव खायला जानो मोजां मोनो ना मोना? गासिखौबो अ औ।
ओमफ्राय अमा बेदर जानो मोजां मोजां मोना बोरमा बेदर जानो मोजां मोना।
ए बोरमा बेदर जाया? दाउ बेदर जायो? दाउ बेदर जायो औ ओमफ्राय हांसो बेदर। हांसो बेदर जायोना जाया औ। औ।
एम्बु जाया मैसो जाया एन्जर जाया।
औ गोथाव गोथाव खौसो जाया माथो नोङो ओरैजाय नेउलाय बेदर। नेउलाय बेदर एम्बु खथ' गोथाव। नोरसिं होनानै एवोब्ला नोरसिं अन्थाइ बाजाब हा?
अन्थाइ बाजाबजों आलुजों लाब्रा जानो मोजां मोनो।
औ। बेनि उनाव आङो ओरैनो दङ।
ए
बेनि उनाव नारजि अमा?
ओ अमा जाया ना नारजि
अमा जाया न' नारजि गोजासो जायो।
नार्जिजों अमाजों संबा नारजिखौ आंनो आलादा हायना दोनग्रो।
एक्स ता जायो आरो? औ। ओमफ्राय बैद दुब्लियाव मोनग्रालाय हा?
औ औ सिबुं सिबुंलाय जायो ना जाया?
सिबु जायो मानदे
मानदे
जां मोनो।
ओ ओमफ्राय आरो बै मोनसे दंबाव ना मेसेंयाव। माबाग्रे रज'ग्राया मानामुनि
औ जायो। जायो।
औ ओमफ्राय खिफि बेन्दों दाउ
ओहो जाया खिफिबेन्दों जाया ओहो
खिफिबेन्दों नोरसिं ओमफ्राय उसुमै।
दा।
बेनि उनाव ह नोरसिंखौ जायो।
औ
नोरसिंखौ जायो ना औ।
ओमफ्राय बै माबायालाय निमा निमखौ जाया निमखौसो जानांगौलाय। बिगुरनि थाखाय मोजां गोखा मोनो। हे हे हे।
लोमजादों नामा?
खजुगासि नों दं‌ गगा मोन्दों? औ खोनायाखै गगा मोनदों गुजुदों औ।
आरो खुमब्राजों हांसो खथ' गोथाव जायो।
ओ मा ओंख्रि जाखो दा नोंसिना।
जोंनिया संथ'वाखैनो औ। संथ'वाखैनो संनोसो नागिरदों दा ओहो ओंखामालाय मोनबाय ओंख्रिया सं खाथ'आखै ओंख्रिया जोंना माबासो मैथा बांगाल जों ना संनो नागिरदों।
ए जों दा माबासो आलु ओमफ्रायो जोंहा जाथ'आखै जाहाना आलु ओमफ्राय सबाय बिमा फाजा गैला फाजाल'दिनै।
ओमफ्राय आरो जोगोनार जोगोनारलाय जानो मोजां मोनो ना मोना? जोगोनारजों जोगोनारजों हांसोजों खथ' गोथाव जायो। ओमफ्राय जोगोनारजों हांसोजों आरो जुमाय गिसि बा माइ गायनायाव जुमाय गिसियै
सवाबिनजों जायो जोंहा
जोगोनारजो सुवाबिनजोंसो हांसो जाया होमबा?
गोथाव
उम बेनि उनाव खेरा दाफिनिफोर जाया?
हो आं खेरादाफिनि जाया।
दा
ओ ओहो आह
आरो मैथा गोजा मैथा बांगाल मैथा सिख्ला आ
खोनायाखै टावारा नांनागिराखै
आं खोनागासिनो दङ।
नोंनिखौसो खोनाफैनो नागिराखै बब्र' बाब्रा खोनादों एसे उम
औ आरो माइ
जायो जोंआ माइसु सुन्द्रिजों औ माइसुन्द्रि गोजाबो लायो
उनाव
बिलाइखौ गोबावजों जायो बे बे रोदाखौ देननै जायो बाथ थोन बांसिन
औ अ खांख्राइ बाथोनाव होबा कथ्थ' गोथाव जायो
औ
बिनि उनाव खुमब्रा खुम्ब्राजों दाउ खुम्ब्राजों हांसो
जोबसिगोन नामा रायलायनाया नोंना।
जोबथआखै र। बेनि उनाव मादंबायोमोन जानाय लोंनाया।
जानायलाय फिथाइ सामथाइ।
फिथाइ सामथायालाय मा मा जानो मोजां मोनो।
फिथाइ साम
माखौ।
द्रागन फिथाइ।
अह द्रागना सानदुंगोसा दुंबासो द्रागना जानो मोजां जायो।
गासिखौबो मोजांमोनो आफेल आंगुर थाइज जौ।
दा उम दालिम उम।
औ दालिम मोजां मोनो नारें। कल। नालेंखलखौनो साबसिन मोजांमोनो औ मोजां मोनो।
उम।
नोंसालाय मा मा मा दङ जानाय फिथाइ सामथाइ।
फिथाइ सामथाय जोंना आनारस दङ ओमफ्राय खान्थाल दं ओमफ्राय खान्थाला। थाइजौआव। फांसे मोजांङा थायाखै एबार। ओमफ्राय गेसावास
अह अह। अहह।
मोजांखौ बांद्राय जाद्रायोदां। मोजांखौ बांद्राय जाद्रायोदां। नोंसोर ओंखायनोथ रागाजोंनानै देग्लाय। थायासै दा।
दाखलि बोसोराव बुरजा थायदोंमोन ओमफ्राय दालाय दानखादों बेखायनो थायाखै।
ए अह अह अह अह दालाय दानबायदां ओमबा गिदिरमोनदां गिदिरजाद।
औ एसे गिदिरानो बांद्राय गिदिर बिथारबोनङा।
जोंना गैया माबासो थाइजौ फिसासो दंमोन बेबो थायबावाखै देग्लाय।
नालेंखराबो फिसासो जोनो। फांसे दंमोन गिदिर फिथाइ थायोमोन ओमफ्राय फोस औ।
नालेंखरार' दंमोन जोंना बिराद गोजौ - गोजौ मोनानो नागिरा।
ओ जोंना फोसाबनो होदोंमोन ओमफाय फोसाबनानै बिफाङानो थैदोंसो।
अ फोसाबनानै?
औ मानसिफ्रा बुङो सोरबा सोरबा। फोसाबा थैयोनो होननानै।
औ। उ उ। माबा जानाय लोंनाया बर'नि जे आइ टेक मोननाया बे नारजि अम ओ अनलाफ्रानो मोनदां मोन।
नारजि अमा औ ओमफाय खेरा दाफीनि।
बै नाफाम
औ नाफाम
ओम ओमफ्राय आरो दंबावोमोन नामा?
जाग्राया बेनोमोन खोमा।
ओम।
बे मोनथामानो मोन दां। माबा मा होनो? माबाबो दं ना गोखा गोखै।
औ ओइ माबा खुंखा। खुंखाया बोमोन नामा?
खुंखा?
औ।
माखौ खुंखा होनो आं खोना
खुंखाखौ खोनायाखै बैदि माबायाव बै बैसागुआवदि लास्ट थारिख खालि जायो।
ए गोखा गोख
अ गोखा गोखैया थालिर फस्ला बायदिसिना लागायनानै औ। बै बिलाइखौदि होयो बिलाइस गोलाव गोलाव
बिलाइ गोलाव गोलाव माबायदिमोन बेबा?
बिलाइआ इसे लावजें लावजें आरो बिलाइआ।
नुवास नुबा सिनायगोन।
औ। बेयाव थालिर फस्ला। ओमफ्राय खेरात खेरा दाबफिनि बायदिसिना होसोगारोमोनदां माथो? गोखा गोखियाव थालि थालिर गां हसेनथाइ थालित फस्ला
मानिमुनि
औ माना मुनि औ औ
औ बेखौ जायोबा गोदान बोस सोरआव माबा मा होनो बि
औ औ औ
लेखायाव फरायनो मोनबोदों।
बेबो मा बेमार आजारखौ जोगारनानै गोदान देहा मोनफिननायनि गोदान बोसोर अखानायैनो अ अखानायैनो गोदान बोसोर जाया ओमबा उम लास्ट थारिखआवसो जायोमोन दा उम जाथ'सिगोन दा
औ जासिगोनानो नै नों हरफिनगोन ना?
औ औ र
औ दे।
दे